औ औ औ खोनादों नों थां बुं
औ नोंथाङा नोंथांनि बेसेनो गोसा आसा समखौ आंनो दसे खमाय होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा फ्रि दोङोबा?
औ दं
औ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि लानानै फैदों।
औ औ सोंजागोन नोंथां
नोंथाङा बर' समाजाव सोलोंथाइया माबायदि गोहोम गोग्लैयो एबा सोलोंथाइया माबायदि दानि मुगायाव जौगा सार लांगासिनो दं बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला थ' जों गासैबो सुबुंनो एबा गाैबो हारि हारिसा माहारिफोरनो ओ मोनसे ओ गोनांथार बाहागो होननानै जों बयबो साननो हायो बे बेखौहाय
औ औ औ नोंथां।
जों रावबो दावगालांनो हाया एबा गावनि थांखिसिम सहैनो हाया सोलोंथाइयानो जोंनि जिउ खुंनायनि मोनसे गुबै राहा होननानै जों गासैबो मिथिखायो ओ दा जोंनि बे थाइ होननानै बुङोब्ला गोबां गोदो गोलैसोनायमोन बे सोलोंथाइयाहाय नाथाय आथिखालनि जुगाव गाैबोथ' मिथिखायो आथिखालनि जुगाव बा सोलोंथाइखौ माबादि नोजोर होयो सोलोंथाइ जौगाखां होनायाव माबादि ओ जेनेबा गोसो होयो गोसो बोहोयो थिग बेफोरबादिनो जोंनि बे बर' समाजावबो सोलोंथाइया गोबां रोखोमै दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैबायदियैहाय गोबां गेदेमा सुबुंफोर ओं खारलांबाय जोंनि बे बर' समाजनिफ्रायबो ओ बर' समाजावबो गुबुननि सिं जायालाबा